औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दा
आङो ओरैनो दङ' नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा सावथुन नायनो मोजां मोनो ना
औ मोजां मोनो नोंथां
औ बिदिब्ला जों जोंनि बर' सावथुननि सायावनो फंनैसो सावरायलायदिनि नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
बिदिब्ला नोंथांनि बायदिब्ला बर' सावथुन माखौ बुङो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बर' सावथुनानो जाहैबाय जोंनि बर' बर' रावजों दिहुनजानाय सावथुन आ जेराव एकटिं डाइलग आरो मिउजिक जों बानायो जोंनि बर'नि रावजोंनो बानायो
बिनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंथाय सोलोंनो हायो आरो
औ
जेनेबा मिथियि फोरखौ‌ मिथिनो हाबाय जेनेबा बेफोरावथ' गोबां टाइप गायोना जेरै गरम आरो मोदाय बेफोरबायदि बिदि ओमफ्राय आरो कमिदि ओफ्राय एकसन रामानस ड्रामा गोबां टाइपनि मुभि थायो
औ
दा जोंनि बर'नि मुभि होनोबा जों बर'नि सावथुन होनोबा जोंनि बर'रावजों दिहुनजानाय बेयाव जोंनि जोङो जोंनि बर' रावजों बानायो आरो बेखौ बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि कालसारखौ देखायो आरो जेनेबा जोंनि गावनि गाननाय जोमनाय बर'नि दखना फास्रा आर'नाइ बेफोर बेफोरबायदिखौ जोङो देखायनाय जायो आरो आरो सावथुननि गेजेरजोंनो जोंड़ो जेनेबा औ मोनसे हारिखौ फोथांनानै लाखिनाय बायदिबो जायो आरो
औ नंगौ औ
जोंनि ओ आरो जोंनि बै गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो दिन्थिफुंनाय जाहैबाय बेजोंनो जोंनि कालसारा ओ रैखाथि जानाय बायदि जायो आरो
औ
औ बा नुस्लाबै एसे बुंनो हागोन
औ दा जोङो जोंनि बर' सावथुननि गेजेरजों जेनेबा जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय थानाय
जोंनि जेनब्ला दोरोङारि आसार खान्थिफोरखौ सावथुननि गेजेरजोंबो माने मुलुगनि सिगाङाव मानि सिनाय थि होनो हायो दा जोंनि बर'नि गिबि सावथुन होनब्ला जों बयबो बर' सुबुंफोरानो मिथिखायो
औ
बै समनिफ्राय सावथुन दिहुनजेननाय समनिफ्राय दिनैसिमहालागै जोंहा माने सावथुन बानायनाया माने एसे सोलायनायाव फैदों एस माने गोदोनिफ्राय दासिमाव एसे जौगाबोनो हमदों जोंनि बर' सावथुना
ओं
बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावथ' माने जोबोद खम बाजेटावनो सावथुनफोरखौ दिहुनोमोन
ओं
बेजों लोगोसे गोदोनि समाव एथ'बां माने एक्टिं बा मोसानो रोङाबाबो सावथुनफोराव बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन दा लासैनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां गोरों गोरों गुन गोनां माने फावखुंगुरफोर ओंखारबाय बेनिफ्राय दिहुनगिरिफोर बेजों लोगोसे माने स्क्रिप्ट बा स्ट'रि लिरगिरिफोर गोबां मोजां मोजां ओंखारबाय दा जोंनि बर'नि गेजेरावबो
ओं
दा बिसोरनि थाखायनो दा जोंनि बर' सावथुना एसे जौगानायनि लामायाव फैहांदों
ओं
नाथाय दासिमबो जों नायनो थाङोब्ला जोंनि बर' सावथुननिफ्राय माने दिहुनगिरिफोरा माने एथ'बां मुलाम्फा जाया होननानै मिथिनो मोनदों
ओं
माने जेसेबां फैसा गारनानै दिहुनगिरि फोरा जेनेबा सावथुन दिहुनो एथबां मानि बिसोर खामायफिननो हायाबा मुलाम्फा जाया
औ
दा दा बेनोसै आरो दा सावथुन बुङोब्लाथ सावथुना जोंहा गोबां रोखोमनि थायो जेरै जारिमिननि सायाव दिहुननाय बा मिनिथावना बा जेखौ कमेडि बुङो ओमफ्राय जेनेबा दुखु गोनां बेफोरनि सायाव जायो सावथुनफोरा दा नोंथाङा बबे बायदि सावथुनखौ नायनो मोजांसिन मोनो
आं आङो कमेडि नायनो मोजां मोनो ओमफ्राय आङो बेसिबां माने जेनेबा बर' ओ सावथुन बेफोरबायदिखौ आं बानायनाय आरो एनिमि नायो एनिमिखौ मोनथियोना नोंथाङा
औ औ
औ‌ आं एनिमिसो नायो‌ बांसिनानो ओमफ्राय आो रमेन्सखौ साबसिन मोनो आरो एनिमियाव
औ
उम बेनिफ्राय नोंथाङालाय माबायदि रोखोमनि सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनो
आङो गासैबो रोखोमनि सावथुनफोरखौनो नायजोबनाय जाखायो माने बांसिन मोजांसिन मोनो होनोब्ला जारिमिननि सायाव दिहुननाय आरो
मिनिथावना सावथुन बेफोरखौ बांसिन नायनो मोजांसिन मोनो
औ
दा
दा आङो दिसएडवटेेज आरो एडभानतेज खौ माने माया मोजां माया गाज्रि औ जेनेबा औ जेनेबा हिन्दी सावथुन सासे मानसिखौ ज्रियैबो इनफ्लुयेन्स खालामनो हायो मोजाङैबो इनफ्लुइन्जा खालामनो हायो जनेबा हमनानै ला बिदि गाज्रि आखु दिन्थिनाय नुदों सावथुना होमब्ला बे गथ'आ जेनेबा गथ'आ नायदोंमोनना बे गथ'आ बेखौ सोलोंनानैबो लानो हायो आरो गाज्रियै इनफ्लुयेन्स खालामनो हागौ जेनेबा साननानै लादों सावथुन सिग्रेट सोबनाय बेफोरबायदि बेखौ सासे गथ'आ नुनानै सोलोंनोबो हागौ आरो आरो मोजां होननानै बुङोब्ला मोजाङानो इनफ्लुइन्ज खालामनो रोङोबा ओ फरायनायनि सासे मानसिया साक्सेस जागोन जचदि बेखौ नुनानै सासे गथ'आ गावबो फरायनाय लिरनाय बेफोरबायदि गोसो जागोन आरो बेथ' थल नङा गिदिराव गिदिरावबो जाय आङ गिदिरखौबो इनफ्लुयेन्स खालामनो हायो सावथ आरो बेनिफ्राय अ न गैया माने अ सावथुना माने एन्टारटेन खालामनानै लाखिनायनि मोनसे बेजों सासे सुबुंखौ एन्टारटेन खालामनानै लाखिनो हायो ओमा बे जोंनो मोनसे डाइलग डाइलग एक्टिं बेफोरबायदि आरो दिन्थिनाय जेनेबा
औ
औ स्ट'रि खोन्थालाङो आरो मोनसे
औ
औ बेयाव आरो माखासे सावथुनफोरा जोंखौ गाबहोयो माखासे सावथुनफोरा जोंखौ फिसिनो लाबोयो
औ
उम
दा जोंनि बर' सावथुनाथ' माने गुबुन हारिनि सावथुन थुनफोरबायायदिथ' एथबां जौगानाय नङा दा जुदि जोङो जोंनि बर' सावथुनखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जों मा मा हेफाजाब होनांगोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
एसे साबसिन खालामनांगोन आरो आरो एक्टिं स्किलखौबो डेभलप खालामनांगोन डायलगफोरखौ एसे साबसिन खालामनो नाजानांगोन जेनेबा दाथ' साबसिनानो जा होबायानो सिगांनिफ्राय नायोब्ला कालारफोरा दा कुवालिटिफोर खाालारफोराबो जौगाबोनो हमबाय सिगांनि गोजौ दा मिजि बुजियोब्ला ओमफ्राय दासानदिथ' मेथायाबो गोबां मोजां मोजांसिन जाबोनो हमबाय
औ
एक्टिं स्कुलखौ डेभलप खालामनांगोन आरो जसे साबसिन हाबावनो जेनेबा जेनेबा जोंनि एकसनफोरा बुलायलायनायफोरा बेसिबां मोजां जाया आरो जेनेबा बेलेग बेखौ नायोब्ला हिनदि मबिफोराव जेनेबा होमब्लाबो एसे ओ बुलायनायफोर एफोराव एसे फलभ खालामबावनांगौ आरो
औ
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ
जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबदिनो नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ
औ गोजोन्थों नोंथां
औ